हेलौ?
अ नोंथां खोनादों ना? औ औ खोनादों ओ नोंथां माने आङो नोंथांनो मोनसे आंनि टपिकनि सायाव फोरमायनो होननानै फन खालामनाय जादों नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन थारैनो
माने आं नोंथां
मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नों नोंथाङा
आङो दा नखर मोनसे नखरखौ लानानै सावरायगोन आरो नोंथां अ मानि नखरा जाहैबाय जोङो ओ बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब बिनानाव बेबायदि गोरोबलायनानै थानाय ज थानायखौ मोनसे नखर होननानै बुङो आरो आरो बे नखरा मोननै रोखोमनि थायो जेरै सानगुदि नखर आरो जथाय नखर सानगुदि नखर होननानै बुङोबा जोङो मोनसे नखराव बिमा बिफा आरो बिनि फिसाज्ला फिसाजो आरो जेनबा बिदा फंबाय बिब बिनानाव जाबाय आरोखि बेबायदि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब बिनानाव थानाय नखरखौ मा होननानै बुङोनो सानगुदि नखर होननानै बुङो आरो जथाय नखरा जाहैबाय बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब बिनानाव बेजों लोगोसे बिबौ बिबै बिबथै बिमादै बिमानै बिबथै बिमादैनि फिसाजो बा फिसााजला बेफोरबायदि खौसेयै ज गोरोबलायना थानायखौनो जथाय नखर होननानै बुङो आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों आथिखालाव मा माने नोंथाङा बेफोरबायदि माने जथाय नखर नुनो मोनगोन ना मोना माने आथिखाल मुगायाव माने बेबायदि जथाय समाजावहाय
अ थायो नोंथां माने खायफाया बांसिनानो माखासे समाव जथायै थायो नाथाय माखासे गावबा गावनि जिउनि राहानि थाखाय आलादा आलादा जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो नखराव माबायदि गोरोबनानै थानांगौ आङो बेख बेखौबो फोरमायनो सानदों नोंथां नखराव जोङो ओरैबायदि गोरोबनानै थानांगौ सासेया गुबुन सासेखौ हेफाजाब होलायनाय बेबायदिनो सोरनिबा खामानियाव सोरबा सासेया हेफाजाब होनाय आरो जोङो देरसिना दुइसिनखौ अननाय ओमफ्रायो दुइसिना देरसिनखौ मान होनाय बेबायदिनो गोरोबलायनानै जयै खौसेयै हाबा मावलायनानै मोनसे नखरखौ मोजां खालामनो हायो आरो जेराव नांलाय खमलाय दं बे नखराव मोजां जानाय नङा आरो नांलाय खमलायखौ खमायनो थाखाय जोङो अनलायनाय गोरोबलायनाय हेफाजाब होलायनाय बेफोरबायदिया थानांगौ आरो आरो माबा मोनसे जेंना जायोब्ला बे नखरनि जेंनाफोरखौ नखरनि गाहायफोर जेरै बिमा बिमादै बिसोरो ज सावरायलायनानै सुस्रांनाय जायो आरो नखराव थानाय सोमोन्दो जोंहा माखासे गोबां सोमोन्दोफोर थायो नखराव नंगौना नङा नोंथां जेरै जोङो आबौ आबै ना आदै मादै बेद फोरबायदि बुङोना बिनिनो जोङो बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब बिनानाव बियो जोंनि मोनसे गाहाय सोमोन्दो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिफानि बिफा बेखौ मा होननानै बुङो आबौ होननानै बुङो बिफानि बिमाखौ आबै बिफानि बिदा आयं बिफानि फंबाय आद आदै बिफानि बिनानावखौ आनै बिमानि बिमाखौ आबै बिमानि बिफाखौ आब आबौ बिमानि बिबखौ आयं बिमानि बिनानावखौ मादै आरो बेबायदिनो बिमानि बिदाखौ आमाय बिमानि फंबायखौ आमाय आरो बेबायदिनो बिफानि बिदानि हिनजावखौ आयं बिफानि फंबायनि हिनजावखौ मादै बिफानि बिनानावनि फिसाय खौ आमाय बिमानि बिबनि हिनजावखौ आयं बिमानि बिनानावनि फिसायखौ आदै बिमानि फंबायनि हिनजावखौ आनै आरो बेबायदिनो बिबथै एबा बिमादैनि फिसाज्लाखौ जोङो बिदा बा फंबाय देरसिनखौ बिदा बुंबाय दुइसिनखौ फंबाय बुंबाय आरो बेबायदिनो बिबथैनि फिसाजोखौबो मा जाबाय बिनानाव बुंबाय उन्दैखौ आरो गेदेरखौ बिब जाबाय बिमायंनि फिसाज्लाखौ जोङो गेदेरखौ बिदा जाबाय बा आदा लिंबाय आरो दुइसिनखौ फंबाय लिंबाय बिमायंनि फिसाजोखौ बिनानाव एबा आब बेबायदिनो नखराव गोबां रोखोमनि सोमोन्दो थायो आरो जोङो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन माखासे सोमोन्दो गोजानैबो सोमोन्दो थायो जोंहा जेरै जोङो मिन्थिनो मोनो आरो जोङो गंसे न'खरखौ गोजोनै लाखिनो थाखाय बेबायदिनो खौसेयै अनलायनाया थानांगौ आरो बेबायदिनो मोनसे नखरखौ जोंहा फोथांनो थाखाय माखासे ओ नांगौखिनि जानाय जगार बेफोरखौबो जोङो ओ गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ दिनै जेनबा बिदा फंबाय जथाय नखरखौ लायोबा जोङो बिदा फंबाया माखासे सोरनियावबा बुरजायानो थायो बेफोराव जोङो खरसा बरसा फोरखौ मोजाङै गोरोबलायनानै ओ संसार जालाङोबा जोंहा नखरा गोग्गो जायो आरो
औ थारैनो नंगौ आरो बेफोरबायदि माने औ औ मोनसे नखराव माने हा
अ माने नोंथां आं बुंनायखौ बुजिद दोंना माने मोनसे। न'खर होननानै बुङोबा ज' थानायखौ बुंबाय। सानगुदि न'खरा जाहैबाय बिमा बिफ फा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव थानाय आरो जथाय न'खरा जाहैबाय जयै थानाय जेरै बिबथै बिमादै ना नोंथां?
औ औ औ थारै बे माने आथिखाल मुगायाव माने ओ गोबां माने समाजावनो नुदों बा समाजफोराव नुदों माने बेफोर माने जथाय न'खर जथाय न'खरखौ नुयो माने जेरावहाय जोङो जयन्ट फेमिलि होन ना जइन फेमिलिखौ आथिखालाव नुनो नुनो बोद गोब्राब आरो ना माने मोननो थाङा माने माखासे बिथ थिंफोरावहाय बिदिनो ओ सिगां समावहाय बिदा फंबबायजों ज' माने मिलायनानै थाब्लाबो उनफोराव मा खासे जाहोननि थाखाय माने एसे ओ गोरोबलायैखौ नुनो मोनो आरोना। नङा होमबा नोंथां? आथिखालावहाय माने आरो आथिखालावथ' टेक क्न'लजि मुगा जाबाय। माने माबेबा माबेबा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ।
माने आथिखालाव बेबायदि जथाय न'खरखौ नुबाङैनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा गाब ओ औ बुजिलायनाया खम जाबाय आरो फारसे थिं नायोबा जोङो गाबा गावनि औ। निफ्रायनो दालांनो थाखाय लामाखौ गुदिनिफ्रायनो नागिरलांनो थाखाय आलादा आलादा न'खौ दानायखौ जोङो
औ औ औ थारैनो औ।
दानिया नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
खोनादोंना? औ औ माने आथिखाल आरो मा माने सिगां समावथ' बेबायदि गोबां न'खर माने बिदा फंबाय बिबथै बिमादै बिमायं गासैबो माने मिलायनानै ज' गोरोबलायनानै माने खामानियावहाय ओ आबाद फोथारावनो जा जिखुनु खामानियाव माने हेफाजाब होलायनाय नुनो मोनोमोन आथिखालाव बेफोरबायदि थासारिया गैगोना ओ माने गैगोना गैला नोंथां नोंथांनि नुनाय
ओ फ्राय खमायलांबाय नों थां मानो होननानै बुङोबा आथिखालाव ओ बेबायदिनो ज' ज' हेफाब हायनानै सावरि बादालि जालानाय न'निजों ननि फाला बदल मावलायनाय बैफोरखौ जोङो खमायनायनिफ्राय खमायनाय नुलांगासिनो दं। जोङो मा नुयोमोन सावरि बादालि ज' ज' लिंनानै दिनै आंनाव दिनै बैनाव गाबोन सोरनियावबा बेफोरबायदि हाबा मावनायखौ नुनो थाङोमोन आरो। आथिखालाव मा जाबाय जोङो हाजिरा होनानै बा ओ जेरै माइ हानाय माइ हानायखौ जोङो मोनसे गेजेर समाव नुनो मोनबोदोंमोन ओ माइ हानायनि बदलै माइ हरनाय, औ नाथाय आथिखालाव जोङो दा बांसिनै माखौ नुनो मोनो रांखावरिजोंसो ओ रांखावरि होनानै माइ हाहोनाय।
औ औ थारैनो माने माने माबे मामाबेबा जायगायाव दाबो नुयो माने बेबायदि ओम माइ हानानै हा होनानै माने माइ हरनायखौबो नुयो आरो ना माबेबा माफा माखासे जायगाफोराव बेल' नङा माने माइ हानायखौल' नङा जे मा जाहोनायफोरखौबो माइ मा रांनि सोलाय माइरं माइ माइखौ हरनाय नुनो मोनो आरोना बेबायदि
औ नोंथां । ओ जोंहाथ' ओरै आबाद होननानै बुङोबा गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जानो हायो जोङो बेबायदिनो जोङो न'खरावनो बा न'नि बारिफोरावनो जोङो मैगं-थाइगं मावनानै जानाय बेफोरबो आबादावनो गोग्लैयो जोङो नांगौसेबां जोङो ओंख्रि फोरखौ बायनानै जाबाय थानो बिनिफ्राय सोलायै जोङो मा गाबागावनो दिहुननाय बेफोर बेखौ दिहुननानै जोङो जायोबा जोङो मा रासायनारि हासार बा बाहायनाय गुबुन मुलि होनानै बाहायनाय बैफोरबायदि मैगंखौ जोङो मोनजा मोनजास'ना आरोखि जोङो गुबुननिफ्राय बायनानै लाब‌ बेबायदि बायदिनो सोरबाया बेफार फालांगिनि थाखाय गावनि मुलाब मुलाम लाबा लाबनि थाखाय ओ रासायनारि हासार बाहायनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि मुलि बाहायनानै फेदेरनाय बा थाबै फिथाइ थायहोनाय बा फिथाइखौ जोथोन ला नाय बैफोरबायदिखौ नोजोर बोनानै मेडिसिन बाहायनायखौ जोङो बायनानै जायोबा मोनजायो आरो नाथाय बेनि अनगायै जोङो नु न'खरावनो मावनानै जायोब्ला बेखौ जोङो गोग्गो आदारखौ मोनजानाय जायो आरो
ओं औ औ थारैनो । माने आथिखाल मुगायाव मा जाबाय माने गासैबो मैगं-थाइगंखौनो माने मुलि होनानैसो फदेरो आरोना। नोङा होमबा नोंथां थाबैनो जानायनि माने औ । माने ए टमेट'फोरखौनो नाय थाबनो देरगोन मोनायाव नो मोननानै थागोन बेबायदि फटलखौनो जा फटलखौ एकदम गोथांसिन गाब होनो जा ओ माने गोथांसिन जाहोनो थाखायहाय माने गाब होनाय जिंखा बा बहलफोरखौनो नाय बेफोरखौहाय माने देरनायनि थाब देरनायनि बा मुम ओ मुलि होनाय नुनो मोनो आरो ना। आरो माने बान्दा कबियानो जा फुल कबियानो जा बेफोर मैगंफोरावथ' माने जेब्लानिफ्रायनो मा फिसा जाजेनबोयोहाय बेनिफ्रायनो माने मुलियानो मुलि होनानै थाबनो देरनाय बेफोरबायदि नुबोगासि नो आरोना। बेनि थाखायनो माने आथिखाल बेयाव ओ जोंनि माने देहाफोरावहाय बांसिन बेमार आजार ओंखारनाया बेनि थाखायनो जानो हागौ नोंथां न। मानो होनबा ओरैबायदि उम ओ मोनसे आबादखौ मावनोब्ला बेनो माने ओ जेसेबांखि जेसेबां ओंखारनांगौ बेनि बारा ओंखारहोनो थाखाय ओरैबायदि माने ओ रासायनारि हासार बाहायो आबाद मावग्राफ्रा आजिखालिहाय माने नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो माने जोंनि देहाफ्राव बुहुद बेमार जानो हमबाय आरोना जोबोर माने सिनाय मोनै बेमारफोरखौहाय मोनसेनि उनाव मोनसे ओ माने बेमारफ्रानो मोन मोननै मोनथाम बेमार जाजेननाय नुयो आरो। खोनादों ना?
औ नंगौ नोंथां ओ औ खोनादों नोंथां। आथिखालाव जोङो जोंनि जिउनि थांना थानाय समनि ओ गोलाव गुसुं जानाय ना गोदोनि समनि आरो दानि जु जिउनि समनि थांनानै थानाय सिमा बियो गोब बां फाराग जालांबाय बेफोरो गासैबो गासैबो रासायनारि हाथा-हासार बाहायनाय एम्फौ बाहायनाय बेफोरनि थाखायनो जाबोदों नोंथां।
औ आरो आथिखालावहाय माने सिगां समावहाय खोनानो मोनामोन माने माखासे बेमारफोराहाय अपारेशन खालामनांनाय बेफोरो माने बेमारफोरखौ ओरैबायदि माने बेफोरो एकदम माने कमनसै आरो। जानायफोराहाय उदै सिङाव बेमार जानाय बेफोर माने ओरैबायदि कमन जाबायहाय माने ओ सिगां समहाय माने अपारेशन होनोब्ला माने गिनाय फैयोमोन आरो ना आथिखालाव माने बेफोरखौ खोनाय खोनाय माने बेफोरनि गिनाय गिनाया माने जानगार लांनो हमदों आरो ना। नङा होमबा।